औ खोनादों दे नों थां
औ दा नोंथाङा फ्रिना
औ आं फ्रि दंथ'यो दे दा
औ होमबा नोंथांजों मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन ओ सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन।
ओम दा होमबा जोङो बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा
औ
दा बिफां-लाइफां होनना बुङो बा जों सुबुं माहारि थांना थानायनि थाखाय गोनां मोनसे गोनां नङा होमबा दा बे बिफां-लाइफांखौ जों माबोरै रैखा खामनांगोन बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो माबायदि रैखा खामनांगोन आरो बै बिफां-लाइफांखौ जों फोजोबस्रांनायनिफ्रा फ्राय ओ बेफोरखौ होबथानो थाखाय माबायदि राहा लानांगोन बैफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नङा होमबा।
औ औ
दा बिफां-लाइफां होनना बुङोबा जोंनि दा बिफां-लाइफां गैयाबा जोंहा आबहावा थांना थानायाव गोबां प्रब्लेम
औ
मानसि खौ थांना थानायाव गोबां हेफाजाब होयो ओह जेरै हां लानायै हां लानाय बे लानानै ओह मानसिनि गोबां गोबां गोबां बायदिसिना बानायनाय मुवा बेसाद बानायनायावबो जोंनि थाखाय गोनां बिफां-लाइफाङा दा ओह आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय बिफां-लाइफाङा खामानि होयो आरो बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोंनि अखा अखानि बिबाङाबो मा होनो खमायलाङो आरो दैनि मा होनो ओ दैनि माबाया मानो थौसिनाव थाङो आरो माने। बिफां-लाइफां गैयाबा दा बेफोर ओ बैफोरखौ जोङो ओह मोजां लाखिनो थाखाय बेफोरखौ आ-आबहावाफोरखौ जों जुदि ओ गोग्गो लाखिनोबा बिफां-लाइफांखौ जों गायनाया गोनां। दा बिफां-लाइफांखौ ओह माबोरै रैखा खालामनांगोन आरो बिफां-लाइफांखौ जों माबायदियै जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय माबायदि हेफाजाब होयो बिफां-लाइफाङा बैफोरनि थाखाय बैफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंना होनो हागोन ना?
औ दंफां-लाइफां होनोबाथाय दा नोंथाङा जिबायदि बुंदों जोंनि दंफां-लाइफांखौ जों मा माने आं बुंनोसै दंफां लाइफांखौ जोङो जोंनि हां लानायावबो जों बाहायनाय जायो आरोना
औ
दमफां-लाय बिफांखौ दंफां लाइफांनि फ्राय दं फांनिफ्राय जों अक्सिजेन मोनो। बै अक् क्सिजेन मोनो आरो जों दंफांखौ मारै दानफाय दां खहा जानायनिफ्राय बा दानफायनायनिफ्राय होब थानो हायो जे जों दंफांखौ नाङि खामानियाव माने जाहाथे बाहाया नाङि खामानियाव जों दानफायनाङा आरो दंफांखौ। बैदि जा आरो दन आङो मोनसे बाथ्रा सानो आरो दंफां दानखांनायनि दनफां दनफां दाननाय नि दनफां दंफां दाननायनि सिगां बै दंफां खान्थियाव आंनि थाखाय दंफां गायनानै लाग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय दंफांखौ दाननांगौ। जाहाथे बि दं फाङा आरो दंफां देरनानै जाहाथे बि दंफां फांसे दानफायनायनि खमिया थाया आरो जेनोबा आं इदि होनना सानो आरो रो आरो जोंथ' दंफांनि फ्राय जोब गोबां मुवा बेसाद मोनो न'? जोङो जाग्रा दंफांनिफ्राय जोङो जाग्रा जाग्रा फिथाइबो मोनो
औ।
जाग्रा फिथाइबो मोनो जेनोबा जानाय दंफां फिथाइ थायनायनिफ्राय जों जाग्रा फिथाइ मोनो जेरै खान्थाल थाइजौ जाम लिसु जों बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो बायदि बायदि। फिथाइ ओमफ्राय आरो जों फांनिफ्रायबो जों समायना समायना बिबार नुनो मोनो।
औ।
बिदि नुनो मोनो आरो जोङो दंफांनिफ्रायथ जोङो गोबां मुवा बानायबाय जेरै आरांगा टेबोल
औ।
बिसिना बेफोरखौबो जेनोबा न'नि न'आव जों न' लुनायावबो जों बेखौ बाहायो जेरैबायदि काट ओमफ्रायो खिरखि दर्जा बेफोरखौबो जों दंफांनि दंफांजोंनो बाहाय बानायनो हायो आरोना।
उम।
आरो दंफां दं दंफांनि बिलाइखौबो जोङो दंफांनि बिलाइखौबो जोङो राननानै सिरिनाय गोरान बिलाइखौबो जोङो अर सुनायाव बाहायनो हायो आरो। जोंङो बेनि जों थानाय आरो आङो जेनेबा जोंनि खामानियाव फैयै दं फां बा जोंनि थाखाय जोंनि काट जायै एबा दंफां बा फाय बार ओमफ्राय बिदि बार अखा फैनानैबो बायो खायसे दंफांफोरा जोबोद बायो बेफोर दंफांखौबो जों माने बन खालामनानै लानो हायो आरोना बन खामनो हायो नोंथाङा सावरायगोन नामा एसे? दंफांनि बागै आरो
दंफां बिफां लाइफां होनना बुङो जों सुबुं माहारिया खहाबो खालामनो हायो बा मा होनो ओ गायनानै जों बेखौ संरैखाबो होनो हायो नङा होमबा दा जों बिफां लाइफांखौ जों फांसे दानफायोबा बिनि जायगायाव जों फांबा गायनांगौ। बा फांथाम गायनांगौ बेफोरबायदि बिदि गायोबा जों नियो थांना थानायाव दा बेबो जेब बो माने मिथिंगायारि माबायाव मा ओ होनो हा गाज्रि आबहावाफ्रा जोंखौ मा होनो इफेक खालामनो हानाय नङा आरो खहा खालामनो हानाय नङा आरो दा जोङो ओह माखासे अ सेनसुरिफोर दं दा बैफोरावथ' गोबां बिफां लाइफां दंना
औ
दा बैफोरखौ दिपार्टमेन्टनि थ्रुयै बा जोहै बेखौ संरैखा होगासिनो दं जेरै डिपार्टमेन्टफोरा जेरैबायदि संरैखा होदों जोंबो गामि ओनसोलफ्राव जुदि बिफां लाइफांनि सायाव जों बयबो दा गाव गावनि ओनसोलाव संरैखा एबा जोंहा माने थांनानै थानायाव माबा मोनसेबाबो मुलाम्फा जागोन आरो माने दा बुंनो था थाङोबा जोंनि ओनसोलफ्रावथ' खाथि खाला खारखानाफोर जाबाय नङा होमबा
औ औ
बेफोर जाबाय दा बै फोर अ संरैखा मोननोबा जों बिफां लाइफां गायनाया गोबां गोनां
औ
नङाबा फैबाय थानाय समफ्राव जोंहा माने हां लानाय आरो बिगुरनि बेराम बैफोरो माने जानायाव गोबां चान्स दं आरो जेनेबा दा दा जों बैफोर बेफोरखौ होबथानोबाथ' जों दानिफ्रायनो बिफां लाइफां गायनायाव गोसो होनांगोन बा जोंल' गोसो होनानै जाया जों गुबुन खौबो जों बुंनांगोन जे फैबाय थानाय सम समफोराव जों गोबां जाथायजों मोगा मोगि जानो थांगासिनो दं बिफां लाइफां गायनाया जों नों आंल' नङा जों बयखौबो थिननांगोन बा बुंनांगोन आरो
अ औ
दा बिफां लाइफांनिफ्रायथ' गोबां मुवा बेसादबो मोनो आरो जोंनो थांना थानो थानायाव गोनां जानाय बेसादफोरखौ गोबां बानायो नङा होमबा नोंगौ नांगौ रोखोमनि बा नांगौसेबांखौल' बाहायनानै जोङो जिखुनु नों खामानियाव बाहायदों बेनि बैखौ आबुं खालामनो थाखाय जों फिन बिनि जायगायाव गायफिननाया जोंनि थाखाय गोनांथार
औ
दा नोंथांनि ओनसोलाव ओरैनो बिफां लाइफांफोरनि खमिफोर दङ नामा
जोंनि ओनसोलावबो दंफां लाइफांनि एसे खमिआनो दङ दानिया मानसिफोरा दंफां लाइफांखौ बांद्राय गाया बिदि दानफायो बांसिन दानफायो सोरबाया सोरबाया फानो बेफार फालांगि खामो बिदिनो दां खाय दांख्लाय गाया। बिदिनो खम जालांनो हमदों आरो। बेनोखायनो जोंनि जोंनि गरमफोराबो बांद्राय जानानै हमदों अखा मोननो अखा मोननो नागिरा। दंफां लाइफां गैयिनि थाखायनो बि दि जानान दङ आरो आरो आं नोंथांखौ खौ मोनसे बाथ्रा सोंबावनोसै आरो जोंथ' दंफां दंफांनि बाथ्राखौथ' जों रायलायबाय दा आं मोनसे बाथ्रा सोंबावगोन आरो बिथांखौ जों औवानिफ्राय आरो जों मा मोनो बेखौ
जों ओ जों औवानिफ्रायथ' खौ जों ओ बुंनो थाङोबा ओ लेखा लेखा बिलाइखौ बानायो मोन आरो ले खा बिलाइनि अनगायैबो गोबां बानायो ओ लेखा बिलाइखौथ' बानायो आरो धुप खा थिया बेयावबो जों औवाखौ बाहायो आरो ओ औवा खौ आरो मोनसे जातनि औवा दंबावो माने थाव दिरुंग्रा औवाबो दं। बे बुस थुखौ बागान बानायो आरो दा बेफोर थ' जोंनि ओनसोलाव गैया खौनो होनजायो आरो थाव बे थाव ओंखारग्रा औवाया जोंनि ओनसोलाव गैया। दा औवाखौ थ' जोङो जोंनि थांना थानायाव गोनांथार आरो जों दा न' गंसे लुनोबा औवानि थाखायथ' बिराद गोनां। दा बेरा बेरायावबो बाहायबाय आरो नों न' बानायोबाथ' थुरिनि न' बानायोबाथ' औवायानो बयनिख्रुइ गोनांसिन। गोनांसिन आरो आंनि मोनदेननायाव बा आंनि नुनायाव दा बेफोर औवाखौ दा जोंनि ओनसोलफ्रावथ' औवाफ्रा गोबां जातनि दं अबेबा अबेबा औवाफोरखौथ' पेपार बानायनो थाखाय बा ओ लेखा बानायनो थाखाय लाङो आरो अबेबा अबेबा औवाफोरखौ माने लाङा आरो जेनेबा।
औ औ।
औवा होनना बुङोबाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां बागान दं औवाफोरजों औवाफोरखौबो बागान बानायो दा लेखा बिलाइनि बागान बे थाव जाग्रा ले औवाखौथ' जोंनि ओनसोलाव नुनो थाङा आरो।
औ औ।
गुबुन हादोर माबाफ्राव दं जानांगौ बेफोरो आं खोनादों आरो।
औ।
दा ओरैनो मोनफा मोननै बा फांसे फांनै जोंनि ओनसोलावबो गायफैहांबाय बे थाव जाग्राखौ आरो। दा बे बुस्थु बेखौ डिपार्टमेन्टआव फास्ट लाबोेजेनदों जोंनि ओनसोलाव दा बिनि ओमफ्रायनो खायफा खायफा ओ लाबोनानै गायनानै दा एसे बारायहांबाय आरो। दा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै जों गोबां सावरायबाय दा जोंहा समाबो फैबाय नङा होनबा नोथां? दा दोनथ नोसै नामा?
दोनथ'नोसै दे नोंथां दे। नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोबोद बाथ्राफोरखौ मिनथिनो मोनबाय आरो। औ दे गोजोन्थों औ।